हेल'
औ
खोनादोंना नोंथाङा
औ औ खनादों
जों दा सासे उन्दै गथ'खौ फरायसालि सोजेननायाव माबाददि जोथोन लानांगौ बिनि सायाव सावरायनि
औ सावरायजागोन नोंथां
दा जों सासे उन्दै गथ'खौ फरायसालियाव सोजेननाय लोगो लोगो जोंहा न'खरनि मानसिया बिनि फारसे गोबां बिबान थायो जेरैनाखि मुं थिसननाय लोगो लोगो बे गथ'खौ माबादि फोरोंनांगौ माबादि जोथोन लानांगौ? बा फोरोंगिरि फोरोंनायखौ गथ'आ बुजिदोंना बुजियाखै बेखौ नायनांगौआ न'खरनि बिमा बा बिफा बा सोरबा न'खरनि गारजेननि ओ मावनांगौ हाबा नंगौना नङा नोंथां?
नंगौ नंगौ
औ दा आथिखालाव सासे उन्दै गथ'आ बेसेबां बोसोरसो बैसो जाबा फरायसालियाव मुं थिसन्नायखौ नोंथाङा आथिखालाव नुनो मोनो?
ओरैनो आथिखालाव ब्रै बोसोर सासे गथ'आ ब्रै बोसोर जाब्लानो मुं थिसन्नायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नाथाय बै समाव बा ओ गोदोनि समाव जों सासे जेनाखि ओ हाबजेननाय फरायसा बेखौ गुदि फरायसालियाव बेसेबां बोसोर बैसोआव नोंथाङा हाबोमोन होननानै मिथिनो मोनो
खोनानाय बायदिब्लाथ' गोदोना बैसोनि मोनसे फिक्स गैयामोन सोरबा द' बोसोर सोरबा स्नि बोसोर सोरबा एसे बिदिनो गेदेर गोलाव जानायनि उनावसो हाबोमोन होननानै खोनानो मोन्दों आरोना।
औ औ
दानि बायदि दानियाथ' रायज्लायनो रोंसलिंबा नों मा स्कुलाव सोहैयो थिनहरो नङा होमबा?
औ औ
गोदोना आरोबायदि इडुकेसननि बागै एफाग्राब सांग्रां नङामोन नालाय
औ औ
उम बेबायदि
दा जों गथखौ जोथोन लानांगौ होनोबा ओरैबायाददि जायो आथिखालाव बयनिबो नखर नखर जों मबाइल फन नुनो मोनो।
उम
बेनि फारसे मोनसे गोख्रों सांग्रां सांग्रांथि लाखिनांगौ जों, जेनेबा सासे उन्दै गथखौ फरायसालि सोजेननाय बा रायज्लायनो रोंनायनिफ्रायनो जों नुनो मोनो जेनेबा बे मबाइलजों ओ बायदिसिना गेम गेलेनाय बा बायदिसिना फेसबुक बा इन्सटा बा जिखुनु ओ ससियेल मेडियानि प्लेटफर्माव गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनो। जेनेबा बे सासे गथआ भिडिअ नायनानै बा माबा मोनसे ओ गावबो रिल्स बानाय बा बानायनो गोसो होनानाय बेफोरबायाददि एटाकटिभ जाबोनायखौ आथिखालाव नुनो मोनसै। नाथाय जों नायोबा नुनो मोनो बेफोरबादि जों सासे ओ गथखौ जोथोन लानांगौआ गोब्राब जायो आरोना। बेनिखायनो जों बेफोरबादि मबाइल बा जिखुनु गाज्रि बेसादनिफ्राय जों गथखौ जानगाराव दोननांगौ। अब्ला जों सासे फरायसालि हाबजेननाय गथखौ सांग्रांथि बा मोजाङै गियान सोनो हागोन आरो, नङाबा बे गथआ इयुनावहाय जेनाखि मबाइल फन बेजोंनो सिथाबनानै बिनि जेना खि ओ रोंगौथि बियो डाउन जालांगोन आरो।
नंगौ नंगौ
औ
आदिखाल आथिखालाव गथफोरनि बे मबाइल नायनाया बांनायनि जाहोना बिमा बिफा गारजेननिबो जों बुंनांगोन आरोना नोंथां।
औ औ
आथिखालाव गथफोरखौ गेलेहोनायनि अनगा मा मबाइलजोंसो सम बारहोनायखौ जों नुनो मोनसै।
नंगौ सैथो
आरो बांसिन फोरोंनाय समफोराव गावसोर फोरोङालासिनो बांसिन टिउसन होनाय।
औ औ
गथ'फोरा जे टिउसनाव थांनानै माबायदि फोरोंदों बेखौथ बिसोर मिथिया।
औ औ
गावसोरनो न'आवनो एसे फोरोङोब्ला गावसोर मोनथिगौमोन जे गथआ माबायदि फरायो नङा होमबा?
औ औ
जुदि गथफोरखौ मोजां खालामोब्ला न'आवबो एसे फोरोंनांगौ बेखौ आं लुबैयो आरोना।
औ औ दा आंबो औ औ दे बुं
गोदोनि समावथ मबाइल सबाइल गैयामोन नआवनो जा एसे हायो फरायोमोन नङा होमबा?
औ औ
आथिखालाव मा जाबाय गथफोरखौ गावसोर खामानि मावनाय समाव लेखा फरायनो थिनालासिनो मा खालामो मबाइल होनानै दसे नायथ' बेफोरबायदि नायनो थिनायावनो गथफोराबो हुदा जालाङो आरोना नायनायनि।
औ औ दा जों आथिखालाव ओरैबायाददिखौबो नुनो मोनसै गासिबो नंजोबा नाथाय, खायफा खायफाखौ नुनो मोनो जेनेबा सोरांनायनिफ्राय लानानै गथ'आ मा खालामदों मा खालामा बेखौ जेबो खेल लाया जेनेबा गथ'आ सिखारनानै लेखा फरायनांगौबा बेखौ फरायनो थिननायबो नुनो मोना आथिखालाव, नाथाय बियो सम जानाय लोगो लोगो दडाइरेक्ट फरायसालियाव थाङो। आरो फरायसालि गखांनायनि गखांनाय लोगो-लोगो बियो न' फारसे फैफिनो। बिदिनो मोनाब्लियाव लेखा फरायनांगौ ना मानांगौ बेखौ बिमा बिफाया फा बांद्राय खेल लाया आरो। फरायसालियाव फोरोंगिरिया मा न'नि हाबा हरदों बेफोरखौ नायफामनानै गथ'नि सेराव जफानानै फोरोङोब्ला सासे गथ'आ मोजाङैनो गोसो होनो हायो आरो। जिहेथु ओ गथ'नि फारसे गोबां फोरोंनांगौ बिबाना गिबियाव नखरानो गाहाइ नालाय। बेनिखायनो फरायसालियाव जेखिनि फोरोंनाय बेफोरखौ गथनियाव सोंनांगौ। बा गथनि फारसे माखौ हायाखै माखौ बुजियाखै बेखौ सोंफामना नायनांगौ। अब्ला बिदिनो खालामोब्ला सासे गथआ जोबोद गोरलैयैनो उन्दैनिफ्रायनो गावनि रोंगौथिखौ बांहोबोनो हायो आरो।
नंगौ नंगौ आरो ओरैनो जों आथिखालाव नुफ्लेबाय थानाय इंराजि बिजों आरो बर बिजोंनि सायाव माखासे कम्पटिसन जाबाय थायो।
औ औ औ औ
सोरबा दान्थे बिदान्थेबो जालायबाय थानायखौ नु
नंगौ नंगौ नंगौ
जे बर' बिजों फरायोब्ला ओरैबायदि जानो हाया डाक्टार जानो हाया इन्जिनियार जानो हाया- फोरोंगिरि जानो हाया, बेफोरबायदि दान्थे या जोंनि समाजाव जाबाय थायो आरोना। आरो रुजु रुजुनानै नायोब्ला बुं फरायनाय आरो इंराजि बिजोंजों फरायनाय रुजुनानै नायोब्ला इंराजि बिजों माने गुबुन बिजोंजों फरायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो मोजां नुनो मोनो मानो होननानै बुङोबा मा जायो बर' बिजोंजों फरायहोनाय बिमा बिफा जे गारजेनफोर
औ औ औ
सायाव बांद्राय सांग्रां लाया आरोना
औ औ
बांद्राय जोथोन लानायखौ जों नुनो मोना। गुबुन बिजों जेनेबा हमनानै ला इंराजि बिजोङाव फोरोंनाय गथ'फोरखौ बिमा बिफायानो दोनलांगोन बिमा बिफायानो जोथोन लागोन बेबायदि बिदि जायो आरो ना
औ औ
बर' बिजोंजों फोरोंबाथाय जों बिमा बिफाया ओरैनो हारसिङै थिनहरगोन मा फरायबो बेनि फारसे सांग्रांखौ जों नुनो मोना आरोना बिदियावनो बर' बिजोंजों फरायनाय गथ'फोरखौ इद बाबो रुजुनायाव एसेबाबो आरोना
औ
उन जानायखौ जों नुनो मोनो
औ औ दा आंबो बेखौनो बुंनो सानो जेनेबा सासे इंलिस मिडियामाव फरायनाय फरायसानि बिमा बिफाया बे इंलिस मिडियामाव फरायनाय फरायसाखौ माबादि जोथोन लायो जों नुनो मोनो जेनेबा सोरांनायनि फ्राय लानानै फोरोंनाय फोरोंनायनिफ्राय लानानै जानायनि जोथोन जानायनि जोथोननिफ्राय फरायसालिनि टाइम जायोबा फरायसालियाव दोनलांनाय बिनि उनाव गनायनि उनावबो लायनाय बेफोरबायदि गोबां जोथोन लानायखौ नुनो मोनो आरो फरायनायनिफ्राय लानानै जानायनिफ्राय लानानै जोथोन लानाय। नाथाय दा जोंनि बर' मिडियामाव फरायनाय फरायसाफोरनि बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ माबादि जोथोन लायो बे मोनसे गेदेर सोंलु सोरांनायनिफ्राय नायोबा सासे गथ'खौ सासे बर' मिडियामाव फरायनाय बिमा बिफाया जेबोखौनो खेललाया बुंनो थाङोबा गासिबो नंजोबा नाथाय अब्लाबो गोबाङानो बेफोरबायदिखौ खालामो आरो सोरांनायनिफ्राय लानानै गथ'नि फोरोंनायनि फारसे ओ जोथोन लाया फरायसालियाव थाङोबा फोरोंगिरिया मा ओ न'नि हाबा हरो बेखौबो नायफामनानै होआ खालि जानाय बा जाहोनाय आरो फरायसालियाव थिनहरनाय बे खामानिखौल' मावो नाथाय सासे फोरोंगिरिया जे सोलोंजेननाय गथ'खौ माबादि फोरोंनांगौ बेयो गावसो मिथिखागौ नाथाय बेनि थाखाय न'खरनि मानसियाबो बिबान थायो आरो नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ
औ
आरो जों दा एसे सोलायनायखौ नुबायानो।
औ औ
बिनो जों फोरोंनाय बिमा बिफाफोराबो दा आथिखालाव टिउसन होनाय एसे नोजोर होनाय ड्रेसफोरनि सायाव जानाय लोंनायनि सायाव नोजोर होनायखौ एसे सां सिगांनिफ्राय एसे सांग्रांसिन जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना
औ औ
गोदो खिन्थु बर' मिडियामाव फोरोंबाथाय बिमा बिफाफोरा बेनि फारसे बांद्राय सांग्रां जायामोन आरोना।
औ औ।
दे जायो जाथों रोंबा रोंखायो रोङाबा थाख फायो बेबायदि होननाय मोनसे आरोना। नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनदों जे बर' बिजोंजों फोरोंनाय बिमा बिफाफोराबो गथ'फोरनि फारसे एसे सांग्रां जादों आरोना।
औ औ।
फोरोंनायनि फारसे सांग्रां जागोन।
औ। आंनि बादिब्ला इंलिस मिडियामाव जेसेबांनाखि सासे फरायसाया रोंगौथि मोनो बर' मिडियामाव फरायनाय सासे फरायसायाबो रोंगौथि मोनो। जिहेतु जोंनि बर' बिजोंजों फरायनायाव जेनाखि बिमा बिफानि जोथोन लानाय बियो बांनांगौ आरो जेनाखि जेरैबायदि सासे इंलिस मिडियामाव फोरोंनाय बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ जानायनिफ्राय लानानै फोरोंनाय फोरोंनायनिफ्राय लानानै जोथोन लानाय बेफोरबायाददि खालामोबा जोंनि जेनाखि बर' मिडियामाव फरायनाय फरायसा इंलिस मिडियामाव जेनाखि रोंगौथि मोनो बे एखे रोंगौथिखौनो मोनगोन आरो।
उम सैथो सैथो।
दा होमबा नोंथां जोंना फैयै फैयै समा जि मिनिटानो जानोसै।
औ औ।
औ दा होमबा जों दिनै सासे ओ फरायजेननाय गथ'खौ फरायसालियाव सोयोबा माबायदि जोथोन लायो बेयाव गोबां खोथा सावरायनानै नोंथां थांजों गोजोननाय मोनबाय।
आंबो गोजोननाय मोन्दों।
औ औ। दा होमबा नोंथां जोंना फैयै फैयै समा नै जि मिनिटानो जाबायानो औ दा जों लाखिलायसै। नङा होमबा नोंथां। औ दे।